खोनादों नोंथाङा औ औ खोनादों औ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ
नंगौ आं नोंथांजों एसे ओ जों आयदा मोनसे लानानै सावरायनो सानदोंमोन। दा नोंथां आयदायानो जाहैबाय जोंहा बे जोंनि माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा
औ
माने जोंनि हारिनिखौनो होन बर' हारिनि सो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माब्रैहै जोङो ओ जों इंराजियाव बुंनाय जायो माने स्किल वारकार होनना बुंनाय जायो। जायखौ बर'हाव बुङो दखलारि दखलारि मावथायगिरि आरोना बेफोरबायदि खामानि मावनानै जों माबोरै गावनि जिउखौ जों सालायलांनो हायो बा न'खर बें खुंलांनो हागोन
औ
औ रांखान्थि बिथिङाव जों एसे जौगानो हागोन बा गावनि खरसा बा गावनि जिउ खुंलांनो हानायनि सोमोन्दै आरोना
नंगौ औ
बिदिबा नोंथां आं एसे जागायना होनोसै
औ जागोन दे नोंथां औ
दा जों बे दखलारि मावथायगिरि होनोबा जोङो जोंहा जोंनि समाजाव बा जोंनि ओ नांगौ बा बिहाय जों जिबारि खामानि माने जों गोबां रोखोमनि खामानि दं। बेबायदि जेरै नोंथां जों न' बानायबाय न' बानायनायनि थाखायथ' जोंनो बे मिस्ट्रि नांगौ नङा होमबा औ बे मिस्ट्रिनि बिथांमोनहाबोथ' सासे सासे दखलारि मावथायगिरिफोर।
औ ओं।
औ। आरो बेनि अनगायैबो बे न' बानायखांनायनि उनाव जोंनो ओ माने न'आ बिल्डिं न' बा गिदिर न' आरो। आरो बेनि उनावहायबो जोंनो नांगौ जायो जोंनो बे न'खौ। मोजाङै जोंनो साजायनो बा गोबां जों गाब गोनां खालामनो थाखाय। जोङो सासे ओ गाब फोनग्रा बा रं फोनग्राफोर बिथांमोन बिथांमोनहाबोथ' रोंगौथि थानाय बा दखलारि मावथायगिरि बिथांमोनहाबो बेफोरखौ नांगौ जायो। फ्राय बेनि अनगायैबो आरो जों न'आव मोनसे लुनायावहा जों बेहाय मोब्लिबनि ओ मोब्लिबनि गोहो जोंनायखौ इले एक्ट्रिसिटि बुंनाय जायो इंराजियाव बेखौबोथ' होनांगौ जायो जोंहा न'खराव न'आव मोनसेयावहा। सालायनो थाखाय जेरै जोंहा आथिखालाव जों गोबां रोखोमनि माने जों इलेक्ट्रनिक्स ओ बेसादखौ बाहायो। जोंनि आखाइआव लानाय बा जों सानफ्रोमबो जिउआव जों बाहायबाय थानाय जोंनि जानबुंखौनो होन बा जों नायनाय खौरां बिजों बा खौरांफोर नायनाय बेबायाददि टि भिफोरखौनो होन आरो बेबायदिनो गोबां कम्पिउटार डेक्स्सटप लेपटपखौनो होन बेफोरनो जाहैबाय जोंहा नांगौ रोखोमनि न'आव नांगौ बिराथ' बेफोरखौ मोब्लिब होनो थाखाय जों सासे साफा साफा माने जों दखलारि मावथायगिरि। जेरै ओ इलेकट्रिसि इलेकट्रिसियान होनना बुङो ओ माने न'नि न'आव मोब्लिब जगायनाय बा न'आव हार्डवेरिं खामनाय खामानि मावग्राफोर बिथांमोनाबो बेबायदिनो ओ खामानि मावो खामानि मावनानै बिथांमोनहा आ बेबायदि रांखावरि गोबां रोखोमनि खामायनो हायो आरोना जेरै रोखोम माने जायफ्रा सरासनस्रायै खामानि मावो जायफ्रा माने दखलारि मावथायगिरिफोर नङा बिथांमोननिसाय बांसिन खामायनो हायो आरो बिथांमोना।
औ
अ बेबायदिनो एसे बिथांमोनाथ' गोबां ओ बेबायदिनो ओ ट्रेनिंफोर लाना फैखादों आरो जेरै जोंनि भारत ओ हादराव मोनसे बेबायदि ओ ट्रेनिं सेन्टार बा होग्रा फरायग्रा दङ मोनसे फसंथान। बेनो जाहैबाय आइ टि आइ होनना बुङो माने इण्डियान टेकनिकेल इनस्टिटिउट। होनना बुङो इंराजियावहा बेफोरबायदियाव बिथांमोनहा फरायबोदों आरो। बिथांमोना डिग्रि लाबोदों औ बेबायदि जायो आरोना बिथांमोना औ। बेफोरो जोंनाव गोबां रोखोमनि दखलारि मावथायगिरि आरो दङ। जेरै नोंथां जोंनि मबाइल फन बा जोंनि जानबुंखौ बानायग्रा गाज्रि जाबा माने आरो बिदिनो टि भि बानायग्राफोर फेन बानायग्राफोर आब बा जोंहा फ्रिस जायखौ जोङो गुसु लाखिनो थाखाय मैगं थाइगंफोरखौ दै गुसु लाखिनो थाखाय जों जायखौ जों रेफ्रिजिरेटर बाहायो। बेफोरखौ बायनो थाखाय आरो आरो गोबां दं आथिखालावथ' जों फेननि बाहेरा बा जोङो एसिबो सालायनाय नुयो बेफोरबो बेफोरखौ बानायग्राफ्राबो गाज्रि जाबा बानायफैग्रा औ‌ गासिबो दखलारि मावथायगिरि आरो
नंगौ औ
बांसिन रांखावरिफोर खामायनो हायो आरोना औ आरो बेबायदिनो जोंहा बेबायदि आरो जोंनि गावनि माने जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेबायदि ओ दखलारि मावथायगिरि बेफोरबायदि जि ट्रेनिं बा बिदि बिथांमोनहा फरायबा साबसिन जायो आरोना औ जों जेसेबां हायो बिथांमोनखौ ओ गोसो होहो थाबनो हानांगोन जे बेफोरबायदि फरायनांगौ बेबायदि होननानै आरो बेनि अनगायैबो गोबां दं बिदि दखलारि मावथायगिरि मावनो हानाय आं बेखौल' बुंबाय आरो दंबावो नोंथाङा एसे एनै मोनथिगौबा एसे एसे बुंबावदो बिदिबा मा मा जोंहा दखलारि मावथायगिरिफोर दंबावो बा बेफोरबायदिनो ओ कौसलारि मावथायगिरि होनना बुङो जायआ माने जोबोद गोरोंसिन सिन जायो नाला बेफोरबायदि खामानियावहा बिसोरखौ कौसलारि मावथायगिरि होनना बुङो बर'हा आरो थ' बिदिबा एसे बुंफोरना होदो नोंथाङा
जागोन नोंथां औ दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंनि ओ बर' लाइमोन जोहोलावफोर बा जोहोलाव बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जेनेबा बिसोरो जेनेबा जोङो जेनेबा बयबो जेनेबा जुदि मोनसे फराय फरायनायखौल' लानानै सोलोंथाइल' लानानै जु दि बयबो जेनेबा अफिस बेफोरावल' मावोब्ला जेनेबा जोङो जेनेबा बिसोर मावनाय बिसोर मावबाय जेनेबा नाथाय बेजों लोगोसे गासिबो गोबां लाइमोनफोर थायो जे माने जाय बेबायदि फरायनायखौ लानो हाया आरो बेबायदि सोलोंथाइसिम ओ जौगालांनो हाया बा दावखोलांनो हाया बेफोर लाइमोनफोरा थाबैनो साख्रि नागिरनांगौ जायो बा रांखावरि खामायनायनि मा माखासे लामा लानांगौ जायो दा बेफोरनि थाखाय दा जोंनि नोंथां होननाय बायदिनो आइ टि आइ होननाय मोनसे इण्डियान टेकनिकेल इन इन्सितिउइत बेबाय बियो मोनसे सोलोंथाइ लाग्रा जायगा बिदिनो जे ओ स फोराबो बिदिनो माखासे मिसनफोर आरो ना नेसनेल स्किल डेभलपमेन्ट मिसोन एन एस डि एम बेखौबो लाबोनाय जादोंमोन दा बेयावबो जेनेबा कलेज बा गोजौ फरायसालि समावनो फरायबाय थानाय समफोरावनो बे फरायसाफोरा बेयाव थांनानै जेनेबा गावसिनि ओ सोलोंथाइनि अनगायैबो बेफोर माखासे रोंगौथिनि बा नोंथाङा मा होनदोंमोन जे स्किल स्किल सोलोंथाइ औ दख्लारि मावथायगिरिनि थाखाय माखासे सोलोंथाइ लानो हायो जेरै बिदिनो कम्पिउटारनि स्किल थाबाय जेनेबा टेकनिकेल बेफोरो थाहैबाय आरो बेजों लोगोसे जेन'बा फेशन डिजाइनिंबो थाबाय दा बेजोंनो लोगोसे बे जेनेबा फेसन डिजाइनिंआवनो जेनेबा जि सुनाय जि सुथेनाय बेफोरबो थाहैबाय आरो जेनेबा बैबायदि मेसचिनखौ मारै बाहायो आरो बेजों लोगोसे जेन'बा टेकनिकेलाथ' थाहैखाबायानो जेनेबा नोंथां बुंनाय बायदियैनो टिभि फेन बेफोरखौ फाहामनाय जेनेबा मोब्लिब मोब्लिब जेराव मोब्लिब बाहायनाय जायो बेफोरखौ लानानै खामानि मावनाय दा बेफोर थाहैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसेबो माखासेे ओ प्रेग टिकेल स्किल थायो आरो जे बेफोरखौ मावनांगौ गोनांथि जायो सुबुं माहारिफोरनो। बिसोर सुबुंफोर गैयाबानो जे माने जोंनि खामानिफ्रा गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जायो आरो। जेनोबा नोंथाङा बुंदों बिल्डिं बानायनायावबो बिल्डिं बानायनायनि थाखायबो जोङो रं होनो थाखाय जोंनो माखासे पेन्टार नांगौ जायो। दा बेफोरबायदि रोंगौथिखौ सोलोंनायनि थाखायबो माखासे जायगा थायो ओमफ्राय दा बेफोरनिफ्रायनो बिसोर बे सोलोंथाइखौ लानानै जे बेफोर खामानिखौ मावनो हायो आरो। जेन'बा बिल्डिं बानायनायावनो होन नोंथाङा माखासे फेन एसि टिभि फ्रिज बेफोरनि खोथा रायलायलांबाय दा बै जेनोबा जोंनो बाथरुमफोरावबो माखासे थायो जे ओ खिनाय ओ खिनाय हासुनाय बेफोरनि जायगाफोरखौबो बानायनायनि थाखाय दा बेफोर जेनोबा बाट रुमनि माखासे फिटिंफोर थायो जेन' पाइप बसायनाय बेफोरबो निबो खामानि गोबां खामानि थायो आरो जेनोबा टेंकिनिफ्राय पाइप बसायनाय प्लाम्बिं प्लाम्बार जे होनो दा इंराजि सोदोबाव दा बेफोर खामानिबो थायो औ। दा बिदिनो गोबां खामानि दं आरो जे माने दाथ' गोबां ओ जेनोबा सहर जानो थांगासिनो दं। बेफोराव माने गोबां सुबुंफोरनि माने नांगौयानो गोबां रोखोमनि थायो आरो। दा बेफोराव खालि ओ लेखा फरायनायजों जेनोबा साख्रिनि अनगायैबो बेफोरनि स्किला जुदि रोंगौथिया थायोब्ला जे माने सुबुंफोरा माने बै गावसिनि खामानिया गोमाया आरो। जेनैबा गोबां बिल्दिं लुनो थाङो बेयावनो फिटिंनि खामानि थायो जेनोबा मोब्लिबनि फिटिंनि थाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे न' बानायनाय जेनोबा न' लुनाय मिस्थ्रिनि खोथाखौबो नोंथाङा बुंखांबाय दहाय। दा बिदिनो आरो जेनोबा आरो जेनोबा लामा बानायनायफ्रावबो होन जे एबा इन्जिनियार थागोन दा इन्जिनियारनि खामानिखौ मावग्रा हयथ' खामा ओ सुबुं थायो दा बै सुबुंफोरनि थाखायबो माने जे माने टेकनिकेल लायेनाव जे बिसोर आइ टि आइ आव फरायनानै थांबाय। दा बेनिफ्राय बे लामा सुनायनो जेनोबा लामा बानायनायनि सिगांथ' लामा खौ सुग्रोनांगौ जायो। बेफोरखौ नायनायावबो गोबां माने लाइमोनफोरा बेयाव खामानि मावनो हायो आरो। जेनोबा लामा सुनाय लामायाव माबायदि ओ बेसाद नांगौ बे लामाया माबोरै बानायजागोन बेफोरनि एरिया नायनाय सुनाय हा सुहैनाय बेफोरावबो गोबां माने खामानि मोनो आरो औ।
अब्ला नोंथाङा एसे बुंदेरबावनो हागोन नामा बे आयदानि सा
नंगौ ओ बेबायदिनो दंबावो जोंहा आरो बेबायदिनो माने ओ दखलारि मावथायगिरिजों लोगोसे जोंहा जाय आं एसे सिगाङाव फोरमायदोंमोन दि कौसलारि मावथायगिरि जायखौ जोङो इंराजियावहा हाइलि माने ट्रैन आरोना बिसोरो जोबोद गोरों आरो बिसोर बिथांमोना। दा आथिखालाव माने खायफा बा माखासे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबां फरायनायबो दं गोजौ सोलोंथाइ लानाय माने टेकनिकेल लाइनफोरावहाय बिथांमोनखौ जों नुनो मोनदों आरो। आ‌ बिथांमोना आ‌ गोबां गिदिर - गिदिर कम्पानिफ्रावहाय आ‌ मोजां माने आइटि सेक्ट रहा खामानि मावदों आरो गोबां रोखोमनि माने गोबां बिथांमोना दान बान्था मोननो हायो बेबायदिखौ जों खोनादोंबा नुदों आरोना जोंनि बर' फोरखौबो दा बे बिथांमोनाबो एसे जोंनि ओ समाजाव बा जोंनि आसामाव हादराव फैनानै हादरसायाव फैनानै ओ जोंनि फंबायमोन बा बिनानावमोनखौ एसे माने बिथांमोनहाबो गोसो बोहोथाबनाय बेफोरबायदि मोननैसो बिदि औ माव माने मावबादाफोर पार्टि फैनानै बेबायदि एसे बुंफैयोबा माने मोजां जायो आरो बिथांमोनाबो आरो माखासेफोरखौ जों बेबायदि होनायबो नुदों बे बुंफैनायबो बा बुजायफैनाय गोसो बोहोथाबनाय बिदिबो नुदों आरोना नोंथां।
नंगौ।
थ' बेबायदिनो होमबासो इन्सपायार जायो आरो ना मानसिफ्रा मटिभेट जायो बेबायदि आरो। सुबुंफ्राबो
थ' बेनो नोंथां जोंहा समावबो जाबाय। बिदिबा जों दोनथ'नोसै औ दे गोजोनथों।
गोजोन्थों।